औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो नो दङ
औ आङोथ' नै ओरैनो दं नोंथां
अ नों थाङा फ्रिबा नोंथाङा जों मोननैसो एबा मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
अ ओ जोंनि ओ ओंख्रि होनोबा औवा मेवाइ नङा होमबा औवा मेवाइखौबो जोङो जानो हायो बे अ औवा मेवाइनि बागैहाय नों थाङा माबोरै जानो हायोबा बोरै बोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ हायोबा फंनैसो फोरमायना होलाय।
औ जागोन दे नोंथां अब्ला जोङो आयदाखौ औवा मैवाइनि सायाव लानाय जासिगोन नङा होमबा नोंथां। औ जोङोथ' औवा मेवाइखौ जेनेबा गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै ओ औवानिफ्राय दानना लाबो बोनानै जेनेबा जों औवा मेवाइखौ लाबोनानै ओ बिनि बिगुरखौ खुनाय जायो खुनानै हाय। जोङो ओमफाय बे औवा मेवाइखौहाय। ओ बिदिनो फाजाबो जानो हायो आरो ओंख्रिबो जानो हायो जेरै फाजा होनोब्ला जोङो औवा मेवाइखौहाय एसे फिसा फिसा हानानै जेनेबा बेदर। फोरजों जानो हायो आरो ना जेरै ओ बयलार एबा अमा बेदर इफोरजों एवनानै जानो हायो जोबोद गोथावै ओ बानलु सि सामब्राम देनानैहाय। औ ओमफाय आरो बिदिनो जोङो मेवाखौहाय अनलाजोंबो जानो हायो जेरै अनलाजों। जों मेवा आरो दाव होदेरोबा थ' बांसिन गोथाव जायो ओमफाय अनला जों जों मेवाखौबो जेनेबा। संनो थाखाय गिबियावनो जेनेबा मेवाखौ खाना लाग्रोनाय जायो आरो अन गुन्दैखौबो देना लाग्रोनाय जायो ओ इसे सोमनानै देना लानाय जायो अन गुन्दैखौ ओमफ्राय बिदि बिदिनो अनलाजों मेवा संनो थाखाय। औ ओ मेवाखोहाय मेवाखौहाय एवना लाग्रोनाय जायो एवनानैहाय ओ मेवाया जे जेब्ला एवनानै ओ इसे रुइगोन अब्लानिया जोङो मेवायावहाय ओ। द दै होनाय जायो दै होनानै दसे बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरो ओमफाय बेयावहाय ओ अन गुन्दै देनानै लानायखौ बेयावहाय स्रो स्रो होनानैहाय बेखौ एरै एरै होनाय जायो ओमफाय बिदिनो बेयावहाय ओ बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरबायदि। बि देनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो देनानै होनानै ओ ओ अनलाजों मेवाखौ जेनेबा एरना होबाय थानांगौ नङाब्ला अनला ओंख्रिया जेनेबा थालायाव खामनायनि सान्स थायो बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ एरना होबाय थानांगौ आरो ना खोस्लिजोंहाय। ओमफाय बेबायदिनो अनलायावहाय। औ अनलायावहाय जोङो जेब्ला खोबहाबना दोननानै गोबाव जागोन मोननोसै समाव जोङो ओ गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाफोर होनानैहाय मोदोमफ्रु खालामनो थाखाय जोङो बेफोरखौ होनाय जायो ओमफाय आरो बेबाय बिदिनो जोङो अनलाखौ संनाय जायो अनलाजों मेवाखौ ओमफाय आरो ओ मेवाखौहाय ओ जोङो गोबाव सम जानो थाखाय आसारबो बानायना दोननाय जायो बेखौहाय जोङो मेवा गोखै होननानै बुंनाय जायो आरो ना बेखौ मेवा गोखै। खालामनो थाखाय जोङो औ। मेवाखो गोखै खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो मेवाखौ दहाय होनलांनाय बायदि ओ हानानै लाबोनानै बिफांनिफ्राय दाननानै लाबोनानै बेखौहाय बिगुरखौ जिरनानै मोजाङै सुनानै लानाय जायो सुनानैहाय जोङो बेखौहाय ओ मोजाङै। हानाय जायो आरो ना एसे फिसा फिसायै ओ एबा। एसे गिदिरैबो हानाय जायो। औ ओमफाय बेखौहाय जोङो इसे मोजाङै हानानैहाय जेनेबा बेखौहाय जोङो दुंग्रायावहाय सोनानै दोननाय जायो आरोना। दे इदिनो क्लास नि क्ला नि बयाम आरो लबारनि भयाम बेफोरावहाय सोनानै दोननाय जायो जाहाथे बार हाबा बेफोरबायदि खालामनानैहाय आरो ओमफाय बेबायदिनो जोङो बे मेवाखौहाय गोबावसाननि उनावहाय इदिनो मा मास मोनसे मोननैनि उनावहाय जों बेखौ जानो हायो बिदिनो ओ मास मोनसेयावबो जानो हायो अब्लाबो जोङो मास मोननैफोराव एसे गोथावसिन जायो जेनेबा मेवाया एसे गोखैयै गोथावसिन जायो बेबायदिनो जोङो मेवा गोखैखौबो बिदिनो ओ मैगं थाइगंफोरजों जानो हायो। जेरै ओ आलुजों मेवा आरो मेवाजों बेदरफोर लगायनानै जेरै अमाजों मेवा इफोरदि जानो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो। बे आरो। औ ओमफाय जोङो मेवाखौथ' गोबां औवानिफ्राय मोननो हायो जेरै ओ औवा बुरखा, औवा थेरे, ओमफाय बेबायदिनो गोबां औवानिफ्राय जोङो औवा मेवाइखौ मोननाय जायो अब्लाबो जोंना औवा मेवाया जेनेबा औवा बुरखानि औवा मेवा मेवाया एसे इसे गिदिर गिदिरसिन जायो आरो ना नोंथां। ओमफाय आरो औ। ओमफाय आरो जोङो औवा मेवाइखौ जेनेबा हाजोफोरावबो मोननाय जायो बर'फोरा जेनेबा ओ हाजोफोराव मैहुर खालामनो थांनाय समाव जेनेबा जोङो बे औवा मेवाइखौ ओ नुयो बा लाबोफानानै जानाय जायो आरो बेफोरखौ फानफैनायबो जायो आरोना नोंथां बेफोरखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो औ हाजोनि मेवाइनि सवादा एसे बेलेग जायो आरो ना नोंथां बेयो हाजोनि मेवायाबो गोथावानो ओमफाय ओ इदिनो सवादाहाय एसे बेलेग बेलेग जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
अब्ला नोंथाङा एसे मेवानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो मेवाखौ होनोबा गोदो खोब ओ गोदो हाजोफोराव बा बेफोरबायदिनो जोंनाथ' हाजो खाथि नङा होमबा नोंथां जोंनि ओन ओ गामिया
उम।
बिनिखायनो गोदो जोंनि आइ आफामोनाहाय ओ हाजोआवनो लायनो थाङोमोन बा बांसिनानो हाजोनिफ्राय लायनानै नोंथाङा जेरै दा मेवाइ गो खै होनदों बेफोरबायदिनो गोखै बा फाननो थाखाय लायो मोन ओ बिनिफाय ओ दानि जुगावथ' हाजोआवहाय बेफोरबायदि ओ मेवाइ दानना लायनायखौ नुनो मोनला मानो होनोबा दाना हाजोआवहाय हा हाबनो होला।
औ नों
औ बिनि ओ बिनिखायनो दाना गाव गावनि गामियावनो बर' गामियावथ' दंफां लाइफांजों बा ओ औवाफोरजों बुंफबना थानाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ बेनिखायनो दानिया जोंना गामिनिफ्रायनो ओ गामियावनो न'खर न'खर औवा दंजोबखायो नालाय ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिन सिनानो ओ औवा बुरखानिखौहाय जानाय जायो आरो।
औ।
औवा बुरखानि ओ मेवाइखौ जानाय जायो जोङो बेखौनो जानानै बा माबानो ओ आसारबो खालामनानै दोनो नोंथाङा जेरै दा गो खै होन्दों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खालामना दोननाय जायो। ओ जोङो मेवाइखौ होनोबा जोङो एसे फिसा साइज बा गिदिर मानसि खमबाथाय जोङो एसे फिसाखौ दानना लानानै बेफोरबायदिनो थरसे दानना लानानै नोंथाङा जेरै बुंदों दा बेफ बेफोरबायायदि बिदिनो जोंनावबो जोंनि ओनसोलावबो ओ मेवाइखौ बे मेवाइनि जा बिगुर थायो बेखौहाय साफा खालामनानै लाग्रोयो ओ लानानै ओमफाय जोङो मिजि मिजि हानानै साफा सुनानै मि जि मिजि हानानै जोङो बेखौहाय आंनि संनाय स्टाइलखौ नोंथांनो खि्थानोसै
औ खिथा जागोन नोंथां
औ ओ मेवाइखौ ओमाय आङो एसे मिजि मिजि हाना लानानै बेयावनो संख्रि हालदै थाव फोननानै लाखायो आङो बिनिफ्राय संख्रि थाव फोनानै लाखाबाय नालाय बिनिफ्राय दसे खोबहाबना खोबहाबना दोननानै बेखौहाय ओ अर लगायनानै आं आं बेखौ सारायखौ जाननानै होयो ओ ल लगायना लगायना दोनखानाय मेवाइखौ बेफोरबायदिनो जाननानै बिनिफ्राय आङो दालि गरनैसो बा दालि एसे होनानै खारै एसे होनानै आङो बेफोरबायदिनो संनानै जायो आरो
औ
ओ जोंनो मेवआ होनोबा गोबां जानोबो गोथाव आरो जोङो मेवाइखौ जोङो फाननानैबो रां आरजि फजनो हायो बा न'खर सुंनाय बा न'खरनि खर'साफोरावबो जोङो गथ' गथायनि फरायनाय बा फोरोंनाय बेफोरावबो जोङो मदद मोनो आरो औ जोङो आरो मेवाइखौ होनोबा जोङो बेखौ नोंथाङा जेरै दा आसार खालामनानै गोबाव सम जाजायो होनदों बेफोरबायदिनो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मेवाइखौ बेफोरबायदिनो मिजि मिजि हानानै ओ बथल बा फेबसि बथल हाय जोङ सोनानै बेखौहाय ओ मास मोननै बा मोनथामनि उनावहाय ज सेन्टार बा हाथथाय बाजाराव जज खुबैयो ओ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बेवायनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
आरो जोंङो मेवआ जाहैबाय मेवाइ मेवाइआ जुदि मेवाइखौ जानाय जायाबा जोंहा औआबो जाहैयो बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि मेवाइखौहाय औवा बुरखानिखौ बांसिन जानाय जायो औवा थेरे बा बेफोरबायदि औवा गुबैफोरनिखौ बांद्राय जानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव औवा बुरखानि अनगायै बेलेगफोर बेलेग औवाफोरनिफ्रायबो मेवाइखौबो जानाय जायो नामा
यै नोंथां जोंनियावथ' औ औ नोंथांङा होनो बे जेनेबा औ बुर औवाुरानिखौबो गोबांङानो जानाय जायो औवा बुरखानिखौ बांसिन जानाय जायो अबो जो औवाेरायखौबो स औवा थेरैखौबो जानाय बेखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औवा थेरेनिखौबो
औ
ओमफफ्राय आरो बिदिनो माखासे औवाफोर दंबावो ओमाय आं बेफोरनि औवानि नामखौहाय एसे माने बावबाय नोंथां बेफोरखौबो जानाय जायो आरो ना नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय मेवाइनि आयदायाव सावरायनानै नोंथांजों खोब गोजोननाय मोनबाय
औ
अ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ